हेलौ
हेलौ औ
औ
ओ बे समाव जों माने बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
औ औ औ नोंथां दे रायज्लाय जागोन दे
औ माने बिफां लाइफां होनबाथ मिथिखायो
औ औ मिथियो नोंथां
बिफां लाइफाङा जोंनि जे सोलिनाय जोंनि बे संसार जानायाव जोंखौ बहुत मदद होयो जे बिफां लाइफां गैयाबा मानसिनि जिउआ जेबो नङा आरो बिफां लाइ फांखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेराव बबेबा बेलेग बेलेग साइसनि जायो बेलेग बेलेक रोखोमनि जायो जे नोंथाङा जे नोंथांनि साखाथि फाखाथियाव जे जि बिफांफोर दङ नों न ननि साखाथि माखाथियाव नों बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नाङा ना मा जे मा मा बिफांफोर दङ
औ नोंथां दा नुनो थांनायावथ जोंनि नखरनि साखाथियाव गोबां बिफां दं बेनि गेजेराव नो जेरै थाइजौ खान्थाल बा सुमफ्रेम ओ नारेंखल थालेर जेरै गिदिर गिदिर जेराव जों ओ नुनो मोनो फाख्रि दंफां दं बा गाम्बारि दंफां दं खोदोम दंफां दं औ आरो बायदिसि सिना बिबारफोरनिबो बिफां दङ उम बे बेफोरबायदिनि सायाव जेरै जबा बिबार गलाब बिबार बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि सा-सोरगिदिं
औ नोंथाङा बिफांफोरखौ मोजां मोनो ना मोना
औ आंथ बिफांफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो आं आंनि नआवबो गोबां बिबार बा बिफां गायनानै दोननाय दं
औ मा मा बिफां गायनानै दोङो बे खौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ दा आंनि नआव गोबां बिफां दं जेरै गाम्बारिफोरखौ गायनानै दोननाय जादों आरो जेरै गाम्बारि दंफां आरो जोंनि बर रावआव माखासे बिफांफोर होनो जेरै भज दंफां सावला दंफां बेफोरखौ गुबैयै नामफोरखौ मिथिया नाथाय जोंनि जोंनि जा रायज्लायबाय थानायाव बेफायदिनो बुङो आरो
औ औ
आरो माखासे खान्थाल बिफां दं जोंनि नआव आरो ओ थाइजौ बिफांबो दं आरो लेसु बिफां दं
औ
बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनिबो दं आरो बिबारनिबो दं जेरै गलाब बिबार दं दं आरो जोंनि सामफ्रामबो जोंनि बाथौसालियाव बाहायजाबाय थानाय कारटनटा बिबार होननाय दों बेबो गायनाया दोननाय दं आरो माखासे बेफोरबायदिनो बिबारफोर दं नाथाय नामफोरखौ मिथ थिया आरो
औ ओमफाय नोंथाङा मिथिगौ ना
औ औ देलाय
जे बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो होननानै औ ओमफ्राय जे जे बि बे बिफांनिफ्राय जे बारहावाया बिफांजों लोगोसे फैफायो बे बारहावाखौ बे बिफांफोरानो साफा राखियो होननानै जों मिथिगौ जि गरम बोथोराव जोंखौ बे गरमनिफ्राय थान्दा लाखिनायाव हेफाजाब होयो
औ औ
दाउसिन दाउलाफोरा बेयाव बानानै बेरायबेलाय थानो हायो आरो जि फिथाइ सामथाइ मोनो बेफोरखौ जानो हायो।
औ औ नंगौ नंगौ
दाथ' औ औ देलाय
जेरै जों मिथियो जे दावाइफोर दोंङो दा जेरै
औ औ मुलि होननानै बुंनाय जायो बेखौ औ
जेरै बेबायदिनो बिफांफोर जोंङो जे दावाइफोर बान
औ नंगौ नंगौ दा बेफोरबायदिनो गोबां उम मुलिफोरनि बिफां दं जेरै जोंङो गुबैयै गो जोंनि साखाथिफोराव गोबांनियावनो नुनो मोननाय जायो जेरै निम बिफां
ओ बे निम बि औ बे निम बिफांङा जोंखौ जोबोर मदद खालामो आरो जोंनि उदै सानाय बा जोंनि ओ फेल'फोरनिफ्राय रैखा खालामनाय जायो आरो जोंखौ
औ
औ आरो बेबादिनो माब्लाबाफोर जोंनियाव -दोमाव मालाबाफोर बौफ्लांबायोबा बे थैखौ होबथानो थाखाय जों दुु ब्रि बिलाइखौ ओ सेफ्लेनानै जेनेबा बा देग्लिनानै बे जुदि जोंनि बौनाय जायगा -याव फोनो होमबाना जोंनि थैया थाबथायो होनना जों मिथिगौ आरो
औ
औ आरो बिदिनो जेरै थुलुंसि बिफां दं जोंनि बाथौसालियाव बेखौबो बाहायनाय जायो। आरो बेखौबो जेरै गुजुनाय जानायफोराव बा गगा मोननायफोराव बेफोरखौ जुदि बे फुदुंनानै बेनि रोसिखौ लोंङोब्ला गुजुनाया हामो होनना मिथियो आरो
औ जे बिफां बिफां लाइफां जेनेबा बिफां लाइफां -फां जेनेबा गायबाला जोंनो मा फायदा मोनो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होगोन जे बिफांङा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो जे माबायदि नांगौफोरखौ मोनो बेफोरखौ एसे फोमाय
दा जोंनि जोंनि सोरगिदिंथ' गोबां मानसियानो बिफां लाइफां गायो नाथाय दा जि जों गायो बे बिफांङा जोंखौ गोबां मदद खालामो आरो जेरै गासिबो बिफांङानो जोंनो अक्सिजेन होयो होनना जों मि मिथिखायो नंङा होमब्ला आरो औ आरो बे बिफांफोरानो दा ओ जोंनि जों हां हगारनाय जेरै कार्बन डाइ अक्साइद दं बै बेफोरखौ बे बिफां लाइफांङा ओ ओ लानानै बेफोरखौ जोंनि मिथिंगाखौ एसे साखोन सिखोन खालामो आरो आरो जेरै बिफां लाइ फां जुदि बुरजा थायो होमबा ना बेखिनि बा बै जायगाया गोबां समायनाबो जाखांङो आरो बेनि आबहावाया बा बारहावायाबो गोबां मोजां जायो आरो
औ
औ दा दाथ' गरम बोथोर नंङा होमबा दा गरम बो थोरावबो गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो जेरै बिफां जेरै बि फां दं थाइजु बिफां दं खान्थाल बिफां बा लिसु बिफां बेफोरखौ दा बायदि बोथोराव मोननाय जायो आरो दा बेफोरनिफायबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै फिथाइ सामथाइ मोनो औ दा बेफोरखौ
जेरै गो-गोबां आबादारि दं बेफोरखौनो जेरै बिसोरो आबाद खालामनानै बा बै फिथाइफोरखौनो फाननानै बिसोर जागासिनो आरो
औ
औ दा नोंसांनि औ औ देलाय
नोंथाङा जे बिफांनि बागै बुंबाय जे बि नोंथाङा मा बिफांखौ मोजां मोनसिनो आरो ना
औ दा आं बयनिख्रुइ मोजां मोननाय बिफाङानो जाबाय जेरै जोङो पार्कफोराव नुनो मोनो नङा होमब्ला बे फोरनि औ जों पार्कफोराव गोबां बिफां नुनो मोनो जेरै ओ देवदारु होनो बे बिफांखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बे बिफांखौ माने नुनायाव जोबोर समायना नुयो आरो बेखौ जुदि जोंनि न'नि लामायाव गायना दोननाय जायो सारि सारियै बे न'खौ बा बै लामाखौ जोबोर समायखांनाय नुयो आरो
औ
ओ दा नोंथांमोननि न'खरफोरावबो बेबादिनो गोबां बिफां लाइफां दं नङा होमबा
औ दङो दं
मा मा बिफां दं नोंथां नोंसोरनि न'आव
जोंनियावथ' बिदि जों मानि न'खानि न' खाथिनि साखाथियावथ' बेबिदिनो दोङो दा लिसु दंफां बेबिदि नोङो मोनो लिसु थाइजौ खान्थाल लिथुगुर बेफोरबादिखौ जों हानियाव दङ आरो बिदि सिगुन गाम्बारि दबा खार'ना होनो बेबादिनो गोबां दंफांफोरखौ आरो गुबुन गुबुन मोनो जों बिफांफोरखौ गायनानै दोनदों
औ ओमफ्राय नोंथां थाङा बेबादिनो माबाफोर मुलिनि बिफां मिथिगौ नामा
मुलिनि बिफां होनबाथखौ आं इमान मोनथिनाय जाया नोंथाङा मिन्थियोब्ला इ
औ दाथ' आंथ' सिगाङावनो बुंखांबाय आंबो बारा मिथिया नाथाय दा आं बुंनायखिनियानो जेरै निम बिफां थुलुमसि बि फां बा दुब्रि हाग्रा बि फोरखिनियामोन आरो आं मिथिनायाव माने आरो जोंथ' जों सि ए जोंनि दा बाहायजानाय मुलिफोरनि मुलिफोराव गोबाङानो बिफांफोरनिफ्राय रोदा बिगुर बा जोङो बेबायदिनो गोबां बाहायनाय जायो ना- थाय जों मिथिया आरो बेफोरखौ दा जायफोर बिथांमोना बे- खौ बानायो बा बाहायो बेफोरसो मिथिसिगोन
औ नोंथाङा मिथिगौना बे बिफांफोरखौ जे बिफांनि जे काट होननानै मिथियो बेखौ कार्टखौ जों गोबां हाबायाव बाहायनो हायो
नंगौ नंगौ।
न' बानायनायफोराव नांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोबां बुस्थु मुवा जिनिसफोर बानायनो हायो जेरै बिसिना फोर सियार माने जग्रा बेबायदिनो बानायनो हायो जों। आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेफोरखौ बाहायनो हायो। बिफांखौ आरो नों थाङा जे मिथिबावो नामा जे बिफांखौ आरो बहा बहा जों बि बाहायनो हायो
औ दा जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय। जोंनि न'खराव दा ओंखाम संनायफोराव जों जा बन बाहायो बे बनाथ' गासिबो बे बिफांनिफ्रायनो फैजोबनाय। नङा होमब्ला औ औ दा जा जोङो न'आव ओ जों दा ओंखाम जानायाव बाहायनाय डेक्स बेन्स बा टेबोल चियारफोरा गोबाङानो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो। औ आरो जोंनि फरायसालिफोरावबो जाखिनि बाहायनाय डेक्स बेन्स गोबां दं नङा होमबा बेफोर गासिबो बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
अ
आरो दा जोंनि न'फोराव जों जा बाहायो बेफोर बो गासैबो बिफाङानो जायो आरो जेरै औवा बिफांखाबोथ' मोनसे बिफाङानो। बेनिफ्राय जों न'फोराव गोबां खुन्था बाहायनाय जायोमोन आरो।
अ
आरो गोदोनियावथ' न'आव जा जा बाहायनाय जायोमोन बेफोरथ' गासि बो बिफाङानो बाहायदे जाजोबोमोन जेरै खुन्थायाबो जेरै औवानिफ्राय जाबाय दा जों बेराफोर बाहायनायाव बे बेरायावबो औवाखोनो बाहायनाय जायोमोन। आरो उखुम बानायनायावबो गोबां उवा बाहायनाय जायोमोन गो दोनि दिनाव दाथ' थिं जाजोब्बाय।
औ
फाय गोदोनि दिनाव बेफोरखोनो बाहायोमोन आरो आरो जेरै उ खुम सायाव जा बाहायोमोन बेबो थोरि बेबो मोनसे बिफाङानो औ। थोरि हाग्रा बाहायनाय जायोमोन।
औ
ओं
आरो जे बिफांखौ दा मानसिफोरा गोबां दानगासिनो ना आरो बेबायदिनो बिफां दाननायजों जे बिफांखौ जों लागायनांगौ बा ना जों दा दाननाया मोजां ना लागायनाया मोजां जे गायनांगौना दाननाया मोजां बेखौबो नोंथाङा एसे फोरमायना
दा जोंथ' बिफांखौ गायनांगौसो। दाननायखौ जों खमायनांगौ आरो जों जेन'बा बिफां फांसे से दानबोला बे बेनि जायगायाव जि दाल बिफां बा गायनांगौ आरो।
औ
आरो बिफां लाइफां दाननायाव जोंनि मिथिंगायाव गोबां खहा जाबोनो हमदों जेरै हाग्रा बारिनि जिब जुनारफोरा ओ जेरै जोंनि लानदांफोरावनो ओंखारलाबायनाय जों गोबां नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
औ दा नोंथांजों रायलायनाय समाबो गोबाव जाबाय। दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै औ।